हेलौ ओ खोनादों ना नोंथां
औ खोनागासिनो आं नोंथां
ओ नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा
आंथ' दासान्दि ओरैनो दङ नोंथाङा मा? जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोन एसे फोरमायना होदो
ओ नोंथां आङो नोंजोंहाय दसे सम सावरायफानो थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथाङा आंजों दसे सम सम होनो हागोन ना
औ औ हागोन दे नोंथां बुंलाय
ओ होनबा जों मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदोंनि बे आयदायानो जाहैबाय ओ फिथाइ सामथाइनि बागै आरोना
फिथाइ सामथायाइनि बागै सावरायनो नोंथां
औ फिथाइ सामथायाइ जोङो बिदिनो बिफां लाइफां गायनानै फिथाइ सामथायाइ मोननायजों जोङो माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो। बिनि बागै सावरायनोसै ओ नोंथाङानो फोरमायग्रोदो दे मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर थोरनि फिथाइ सामथाइखौ आरो बेफोरनि गेजेराव जों फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों मा मा खालामनो हायो आरो बेखौ जानानै माबायदि मोनो बेनि बागै फंनैसो होननो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ हागोन दा
औ
जोङो फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि आसाम हादरसायाव जानाय बा जोंनि ओनसोलाव जाबाय थानाय माने माखासे फिथाइ सामथाइखौनो बुंग्रोनांसिगोन
औ
जेरैबायदि जोंहा थाइजौ खान्थाल नालेंखर ओ
बिबोैया आ औ
लिसु जों बेफोरखौ बुंग्रोनांसिगोन बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां माने लिथुखु होननाय दङ बेफोरबायदिनो ओ बैग्रि नारें खमला बेफोरबायदि गोबां माने जोंनि आसाम हादरसायाव जानाय माखासे फिथाइ सामथायाइफोर दङ
माने जोंनि आसाम हादरसायावबो माने फिथाइ सामथाइया नों गोखै गोदै गोबाब माबायदिखौ जानो नोंथाङा बासिनानै माने जानो हायो आरो जोंनि आसाम हादरावबो माने बेफोरो मेरला दंथारो दा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला माने जोंनि मेन जानायनि जाहोना जाहैबाय माने जोङो जोंनि देहायाव गोनांथि जानाय माखासे भिटामिनफोरखौ मोननो थाखाय जों जायो नङा होनब्ला नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो माने जोंनि देहाखौ खामानि दामानि मावनायाव जाहाथे गोख्रों लाखिनो हायो बेनि थाखाय जोङो माखासे फिथाइ सामथायाइफोरखौ जानो जानाय जायो आरो दा जोंनि सुबुं माहारि बा जोंनि बर' खामानि मावनायाव माने एंगेज जानानै थायो बेनिखायनो फिथाइ सामथायाइफोरखौ बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो आरो दा फिथाइ सामथायखौ जोंहा दिनैनि मुगायाव माने फाननो लाङो
औ औ
दा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरैबायदि सोर बहाबा नाय नुयो जेरै ड्रागन फ्रुइटनि आबाद बेफोरबायदि गोबां माने आबादफोरखौ दिनै माने सुबुं माहारिफोरा बिगियानारिनि आदब खायदाजों आबाद मावनो लानायखौ जों नुनो मोनो।
औ जायनि जाहोनावनो
गोबां माने फिथाइ सामथाइफोरा माने दिनै जोंनि हाथाय बाजाराव गोबां ओंखारनायखौ नुनो मोनसै।
औ
बेफोरखौ फाननानैनो जोंनि सुबुं माहारि फोरा फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंनो माने गावबा गावनि न'खरनि जि रांखान्थि हालोद बा गावनि न'खरखौ सालायनायाव गोनांथि जानाय माखासे रांखान्थिनिखौ माने दिहुननानै लानो हा- दों आरो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो। दा फिथाइ सामथाइया जोंहा दोनै जोंनि ओनसोलावल' थायाखै जोंनि ओनसोलाव माने बेफोर फिथाइ सामथाइया
गुबुन हादोरावबो माने जोंहा दिनै एक्सपर्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसै। जेरैबायदि जोंहा नै आसाम हादरसानि तेजपुरनि लेसु होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन हादरसायाव हादराव माने बेयो साफ्लाय जायो आरो बेफोरबायदिनो ओ आसाम हादरनिनो बेफोरबायदि खारजि जि निमु जायखौ होनो नारें कारजि बेबो मानोे दिनै गुबुन हादरफोराव एक्सपर्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनसै। बेफोरबादिनो माने जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे फिसा फिसा आबादारिफोराबो माने दिनैनि मु- गायाव माने फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंनो माने गावबा गावनि ओ न'खरनि हालोदखौ सुद्रायनो हादों होननानै जोङो गोख्रोङै बुंनो हायो आरो
औ
दा नोंथांमोननि ओनसोल बेफोरबायदि आबाद मावनानै गावबा गावनि नखरखौ सालायनाय बा गावबा गावनि रांखान्थि हालोदखौ मोजाङै सुद्रायना लानो हानायखौ नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलावबो नुनो मोनदों नामा?
औ
बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
नोंथां ओ नोंथाङाथ' होनखाबाय खमला फिथाइ बेफोरनि बागैबो होनबाय आरोना जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो खमला फिथाइखौ बानायनाय जायो आरोना। बिदिनो बिथ' दाहालागै फिथाइ थायनानैहाय बिदिनो डिसेम्बर नभेम्बर माने डिसेम्बर बे दानावहाय बे फिथाइखौ मोनहैनाय जायो नङा ओमबा?
औ औ
आरो बेखौहाय इदिनो जायगा खालि दङब्ला बेयाव गायनानैहाय बिदिनो आबाद मावनाय बायदि खालामनाय जायो आरोना। जेब्ला बिनि फिथाइखौ मोनगोन अब्ला बेखौहाय हाननानैहाय बेखौहाय ओ बिदिनो हाथाय बाजाराव फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिजों लोगोसे बिदिनो गोबां बिदिनो ओ खानानैहाय गोमोन गोमोन आक' बिदिनो नोगोर सोहोराव फानफैनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो बेजों लोगोसे बेनिफ्रायनो गोबां ओ नांगौखिनिफोरखौ बुथुमना लानायखौ जों मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे ओ बे फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों जोङो जेरै अरेन्ज जुइस आरो बिदिनो लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमाव बिदिनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ गुबुन फिथाइखौ होननो थाङोबा जेरै थाइजौ फिथाइ नङा ओमबा? बे थाइजौ फिथाइखौहाय ओ बेफोरबायदि ओ फेब्रुवारि आरो मार्चआवहाय माने बिबार बारनायजों लोगोसे बेखौहाय ओ मे आरो जुनफ्राव मोनहैनाय खौ जों नुनो मोनो आरोना बेयावहाय जेब्ला थायो अब्ला बेखौहाय ओ बेफोरबायदि फालांगि खालामनायजों लोगोसे बिदिनो जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेखौ गोथाङावबो जा जायो आरो गोमोनावबो जाजायो आरो बेखौ गोमोनावहाय बेफोरबायदि फाननानै बिदिनो मेंगजुइस आरो बिजोंनो लोगोसे गोबां फालांगि खालामनायखौ जों नुनो हायो आरोना। आरो बेफोरनि अनगायै खान्थाल फिथाइ खान्थाल फिथाइखौबो जोङो ओ फेब्रुवारि आरो मार्चआव बेबेबा बियो फिथाइ थाइनानै बेजों लोगोसे बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बेजों लोगोसे ओ बेफोरबायदिनो बेबा मोननो अब्ला गोथाङाव बेखौहाय फाननायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेखौहाय जेब्ला गोथाङावहाय फाननानै बिदिनो ओंख्रि जानायखौबो जों मोननो हायो आरो गुबुन गुबुन नोगोर सोहोराव फानबाय थानाय बेफार फालांगि खालामनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो खान्थाल फिथाइयाखौथ' जोङो गोमोनावबा जाजायो आरो बेनि बेगराबो ओंख्रि जाजायो नङा ओनबा माने गोबां रो खोमनि जाजानायखौ जों मोननो हायो आरोना आरो बेखौहाय दारिमिनाव सोनानै गुबुन गुबुन जाग्रा बेसाद खालामनायखौ जों नुनो हायो आरोना‌। आरो बेफोरजों लोगोसे गुबुन फिथाइफोरखौबो गायोब्ला जेरै आफेल, आंगुर आरो बेजों लोगोसे नासपथि आरो गुबुन गुबुन फिथाइफोर ओ बेफोरखौ जों मोननो हायो आरोना जेरै ओ जेराव नायोब्ला बेयो आ आफेल फिथाइ नङा ओमबा आरो अरुणाचल साइडजोंबो जोङो आपेल फिथाइखौ जों मोननो हायो आफेल फिथाइनि गेजेरजों गोबां फालांगि खालामनायखौ जों मोननो हायो आरोना। जेरै गुबुन गुबुन जायगा लांनानै फानहैनायखौ आरो गोजान गोजान देसफोराव जों फाथायहरनाय जों मोननो हायो। ओ बिजोंनो लोगोसे ओ बिनि फिथाइआबो गोदै आरो गोथाव जानायखाय माने मा बेयो मोनसे देहानि थाखायबो मोनसे मोजां आइजें एबा जाग्रा बेसाद आरोना बेजों लोगोसे जेरै आंगुर फिथाइखौबो होननो थाङोब्ला बेफोरजोंबो जोङो गायनानै गोबां फालांगि खालामनायखौ जों मोननो हायो नङा होमबा बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा मोजां देहाखौ मोननो थाखाय जों फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ जायो नङा होमबा बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा दारिमिनाव सोनानै जों गुबुन गुबुन रोखोमनि किसमिस आरिखौ बानायनायखौ मोननो हायो आंगुरनि गेजेरजों आरो बेफोरजों लोगोसे जेरै आंगुर फोरनि बेफोरबायदि जुइसफोर बान्नायखौ जों मोननो हायो आरो ना दारिमिनाव सोनानै बेफोरबायदि गोबां रोखोम फोरनि बारनांगौ जों मोननानै थाङो आरो बेजों लोगोसे जों नायोबा दालिम फिथाइ दालिम फिथानि गेजेरजों जोङो गोबां बेफोरबायदि दि ओ फालांगि खालामनायखौ जों मोननो होयो। नङा होमबा बेफोरखौ जों आबाद मावनानै जाय जायगायाव जागोन बेखौनो जों नायनानै हाखौ हासारखौ नायनानै जों बेखौ गायोब्ला बेफोरबायदि ओ बिनि फिथाइखौ जों मोननानै दारिमिनाव सो सुनानै जेरै बे फिथाइयाथ‌ जोंनि थैनि थाखाय जोबोद मोजां नङा होमबा बेफोरखौहाय दारिमिनाव सोनानैहाय बेफोरबायदि जुइस फाननायखौ जों मोननो थाङो आरो जों बेजों लोगोसे जों ओरैनोबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना नोंथां औ बेफोरबायदि खालामनायखौ जों मोननो हायो आरोना औ आरो बेफोरबायदि खालामो जों मोननो थांनानै माने जों बेफार बेफोरजों फालांगि खालामनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो आरोना गुबुन-गुबुन फिथाइ एबा आरो गोबां रोखोमनि फिथाइखौ जों ओ बेफोरबायदि खालामनायखौ जों मोननो थाङो होमबा नोंथां समाबबो जाबाय जोंनाय दोनथ'लायनोसै नामा
औ गोजोन्थों